हेलौ
औ खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों
औ ओ गिबियावनो गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय जाबाय नोंथांसिम
हरबाय
नोंथांनि आवाजखौ एसे फिसा फिसा खोनादों माबा इयारफनफोर लादों नामा नोंथाङा
इयारफन लायाखैमोन दस'
लायाखैना
ओहो थेवबो खोनादोंबा
औ एबार मोजां खोनाबाय दे एबार मोजां खोनाबाय औ होमबा नों थांजों आं दिनै माने ओ जेनेबा सोलोंथाइया जोंनि जिउआव मासबां गोनांथि बेफोरनि खोथाखौ सावरायनो सानदोंमोन आरोखि
औ सावरायजा
औ होमबा नोंथाङा ओ गिबियावनो सोलोंथाया मा बुस्थु बेखौ एसे फोरमायगोरदो
सोलोंथाइया जाहैबाय देरसिन एबा गावखौ ओ फोजौनायावबा गावनि
औ मोजाङै बारा बारा मोजाङै खोनायाखै नोंथां नोंनि राय्लायनायखौ
हेलौ
औ एसे बारा क्लियारलि खोनायाखै
औ औ खोना बायना
औ दासो जादों औ औ एबार खोनादों
ओ सोलोंथाइ जों होयो जोंनि मोनसे उम सोरां लामा दिन्थिनाय मोनसे लामा सोलोंथाइआ
औ नंगौ
जोंनि सुबुं माहारिनि
औ औ
सोलोंथाइ गैयाबानो दानिया जेबो माबाखिनो बारा जाला आरो समाजावबो मान सनमान गैयि रखम जालाङो
औ औ औ नंगौ औ
औ
उम
बेफोरनोसै आरो बायदिसिना आरो
औ औ गोबां दं जोङो आं बुंसै एबार माने सोलोंथाइ होनोब्ला माने जोङो जोंना सोलोंथाइया ओ गिबियावनो ओ जोनोमनिफ्राय जागायजेननानै जिउ जोबजासिम जाहैखायो आरोना
औ
खोनादों ना
खोनादों
औ माने जोङो ओ जोनोम जाजेननायनिफ्रायनो जोङो माबा मोनसे माबा मोनसे सोलोंबोयो जेरै जोङो ओ उन्दैनिफ्रायनो जेनेबा उम सिगाङाव ओरै मानबायनाय सोलोंबाय बिमा बिफ बिफाखौ सोन्दो लानाय सोलों बाय ना औ बिदि दि सोलोङै सोलोङै जोंना माने ओ सोलोंथाइया माब्लाबाबो जोबनो थाङा ना
औ
औ जोङो सोलोंथाइखौ माने ओ मोजां सोलोंथाइखौ जोङो जेरावबो लानो हायो आरोखि नंगौना नङा जेरै ओ जेनेबा फरायसालिनि अनगायैबो जोङो बायहेरावावबो जेरै गेलेनानै बा ओ फिल्मफोर नायनानै बा बायदिसिना सल' खोनासंनानै बेफोरनिफ्राय जोङो सोलोंथाइखौ लानो हायोना ना नोंथां
औ नंगौ
औ औ खोनादों ना आरो औ होमबा जोंना सोलोंथायाइया जोंनाव माने ओ ओ जेनेबा देहायारियावबो एसे जेनेबा मोजां जायोना जाया जेनेबा देहायारि जों साखोन-सिखोन खोन लाखिनायखौबो जों सोलोंनो हायो देहायारि जेनबा आरो मे मेलेमारिबो जौगानो हायो आरो नों होन्नायबादि जेरै समाजारि समाजाव जेन'बा बजबजानाय समाजारि बो जौगानो हायो ना सोलों थायलायोब्लासो औ औ होमबा बेबाय दानि जुगावथ'
मोनसे उम मोजां माबा रोखोम जाना दङ आरो
औ माने दानि जुगाव सोलोंथाइखौ बिराद नांथारगौ आरोखि ना
औ
औ होनबा ओ आं नोंथाङा मा सानो आं नोंथांनाव मोनसे सोंथि सोंनि माने दानि जुगाथ' टेक्न'लजि जुग ना होमबा टेक्न'लजिया जोंनि सोलोंथाइआव माबायदि हेफाजाब लाबोखो जोंनि फरायसालिनि खेथ्र थ्र'आव
औ औ।
उम। नोंथाङा बुंनो हागोन।
टेक्न'ल'जि होनबाथ' दानिया गोबां रखमनि टेक्न'लजि अंखारबाय नङा होम्बा।
औ नोंगौ।
जोङो बिजाब। नि अनगायैबो जोङो बायदिसिना टेक्न'ल'जिखो नायनानै। बा बेनिफ्राय बुजिनानै। बेफोरावबो दानिया नुनो मोनो जे बेफोरजोंबो ओ फरायनायखौ नुनो मोनो टेक्न'ल'जिफोरजों।
औ।
बिनि अनगायैबो।
औ।
आरो ओ बुहुमनाङै बायदिसिना बाथ्रा खोथा। गुबुन गुबुन बिफाननि। बै माबाफोराव। मा जाना दङ मा उमुग जायगायाव माबोरै मा इफोरखो जों सिखौबो इन्टारनेटनि जुगै नुनाय मोननाय जायो आर'।
औ माने बेजोंनो जोङो सोलोंनानै लानो हायो ना।
औ हायो हाय
औ। उम आरो जेनेबा मा ओ थे ओ फरायसालिफ्राव जेरै जेनेबा टेक्न'ल'जि इउस खालामोबा जेरै ओ स्मार्ट क्लास रुम जाजोब्बाय नङा होमबा।
औ औ।
औ ओमफ्राय ओ गोदोहायथ' बांसिन ओ ब्लेकबर्ड इउस खालामोमोन। जेनेबा स्मार्ट टिभिफोरखौथ' इउस खालामनाय जायामोन दाना ओ क्लास रुमफ्रावबो स्मार्ट टिभि इउस खालामो।
औ औ।
ना सोऔ सोलोंथाइखौ माने जौगाहोनो बा उम इन्टारेस्टिं खालामनो थाखाय आरोखि फरायसाफोरनि सायाव ना। फरायसाफ्रा माने इन्ट्रेस्ट मोननानै। ओ सोलोंथाइखौ मोजाङैनो मोजां लानो हायो बेनि थाखाय बेे खेद थ्र टिक्न'लजिया गोबां। फाजा
हेफाजाब होदो।
होदोन आरोखिना जानायाव। जेनेबा। मा मा मिन्थियो जेनेबा सोलोंथाइया जों ओ जेनेबा जि जिउआव माबोरै। जेनेबा ओ जोंनो जेरै साख्रि मोनहोनाय बा माबा मामि बेफोरख खोनायाखै।
मोजाङै खोनाखै नांथानांगोन दाफैदो। नांथा नांथा फैद।
औ दालाय खोनादों ना खोनायाखै। औ दालाय। ब हेल'। दंमोन आरो ना आं बुंदोंमोन ओ माने ओ सोलोंथाइया जोंनि जिउआव मा रोखोमैे हेब आरो जोंगोरनि अनग्रा खुनांनाय बेफोराव म माबोरै हेफाजाब होबावो बेनि बारै एसे नोंथांनिफ्राय खोनासंनो लुबैदों आङो।
औ।
उम नोंथाङा बुंनो हागोन
गो बां जोंनि आगोलनोथ' जों नुनो मोनदोंमोन सोलोंथाइनि बागै बारा न'खरनि मानसिफोराबो बारा समाजाबो बारा गोरों गोरा गैयामोन समाजावबो
औ नों नोंथां एसे नोंथाङा रिपिट खालामफिननो हागोन नामा। अ एसे
औ नोंथांनिया नेट नाङाखै बारा। हेलौ '। हेलौ'।
नेटआ नां नानै खोनाया खोनाय़ा जा औ हेल'। औ। आं नोंनैखौ राखो नोंथाङा रिड खालामफिननो हागोन।
औ।
औ। औ रिपिट खालामननो हागोन नोंथाङा आ।
गोदो बर' सुबुंफोरा बारा भिनो गैयामोन आगोल गोग्लैसोना थानायमोन बारा समाजावबो सोलोंथाइ गैयि मानसिफोरा मेरला दंमोन आगोल ओमफ्राय बेनिफ्रायनो आगोलो फरायनाय फोरखौ बारा सोलोंथाइफोरखौ बारा गोसो होनाय जायामोन आरो बायदिसिना न'खरनि खामानि
हेल'।
अ हेलौ'।
औ खोनाबाय दे बुं।
आगोलो जोंनि बर' सुबुं फोरा एसे फरायनाय बारा गोसो होआमोन जेबबा समाजावबो बारा सोलोंथाइ लानाय मानसि गैयामोन। बिदिनो गोग्लैसोना थानाय जङोमोन आरो
औ।
फरायनाय बेलायावबो गावनि गथ'फोरखौ बिमा बिफाफोरा बारा ओ मुखुब खालामामोन। आगोलो बायदिसिना न'खरनि खामानि मावनाय गाननाय बेफोरखौसो बांसिन सोलोंना लानो बे मोन आरो आगोलो नथायाइ दानिया एसे जौगाबोबाय नालाय गुबुन हारिफोरखौबो नुनानै जोंनि बर' सुबुंफोराबो बेसे ज बानाय म एबा फरायनायनि बेलायाव बिजाब फरायनायजों लोगोसे बायदिसिना ओ मोसानाय ु सुरनाय देंखो रोजाबनाय गेम गेल खेला गेलेनाय बेसेरावबो ओ सोलोंथाइ लानायखौ नुनो मोनदों आरो दा
औ औ नंगौ नोंथां होननाया नोंगौ आरो बेफोरनो जोंनि इयुनाव जेनेबा जोंनि जिउखौ मारै सोलिलांनांगौ बेफोरनिफ्रायबो हेफाजाब मोनो ना जेरै जोङो जेनेबा साख्रिफोर हायो
औ।
सोलोंथाइ लानानैनो ओमफ्राय ना बेफोराव गो गोबां हेफाजाब होयो सोलोंथायाइया
औ। होमबा नोंथांजों आङो होनोमबासिगोन नामा?
औ।
हेलौ औ दे गोजोन्थों।